हेल'नों
औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ खुलुमबाय नोंथां। ओङो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय गिबि गिबियावनो।
होम नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा ओरैनो मानि सायाव कल खालामदोंमोन रायलायनो होननानै?
अ आं नोंथां माने बै ओ आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा एसेफोर मोनथियो नामा? आं नोंथांनि फाय एसे जुदि मोनथियोब्ला फोरमायना होगोन नामा बेखौ साननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ फोरमायनो हागोन नोंथां। जेन'बा दानि दैलां बोथोराव मोननाय आबादफोरनि सो सोमोन्दै आं फंनैसो बुंलांसै।
अ दे बुंनायसै नोंथां।
औ औ औ जागोन दे।
उम।
जोंथ' आबाद होनना बुंब्लाथ' जोंहा गोबुं आबादानो दंना मोननै मोनथाम जेनेबा जोङो मोननै मोनथाम माने सिजेन नायै सिजेन जोंहा आबादखौ गायनो हायो। जेरै जोङो मा होनो मेसें बोथोराव आलदा दैलां बोथोराव आलदा बेफोरबायदि आबादखौ जोङो गायनो हायो। जेरै जोङो बुंनो हायो दैलां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो मा होननांगोन माइखौनो गिबि आबाद होननांगोन आरोना जोंहा माने गोदोनिफायनो बे माइ आबादखौनो गोबां बिबांनि गायबोदों एबा गायबोगासिनो दं। बेनिखायनो जोङो बे माइ आबादखौ जोङो मा होननांनै बुंनांगोन गिबि आबाद होननानै बुंनांगोन आरोना। आरो जोङो बेजोंनो दंबावो जोंहा जेरै जोङो मा होनो फाथो फाथोनि आबादबो मावदों। जुखामनि आबादबो मावदों आरोना। आं बेफोरखौ माने बांद्राय बुंनो नागेरला बुंनो नागेर बुंला आम आङो मोनसे माने ओंख्रि बे थारुन ओंख्रिनि बे मा होनो थारुन बेदर एबा थारुनखौ माबोरै गायनांगौ बेनि सो सोमोन्दैसो आं फंनैसो बुंलांगोन नोंसि नोंथां दे। औ। जेनेबा जोङो जोंथ' मिथियो थारुन ना मा बुस्थु मा एबा माबोरै मा होनो ओं जोङो बेखौ माजों जायो एबा मा माजों जायो जों बेखौ मिथिखागोन बेखौ फोरमायला जेनेबा थारुन गायनायनि ओ आदबानो जाहैबाय गिबियै जोङो मा खालामनांगौ जेब्ला जोंनिया बैयो मेसें बोथोरनि मैगंआ मावै मावै मावनानै माव मावजोबथा जायो। जेरै जोंहा आलु होन आलुखौथ' जोङो लास्ट बोखाङोना। बै आलु बोखांनायाव जोङो लोगो लोगोनो बै खौ जों बे थारुनखौ गायफानो हायो आरोना। जेरै जों नङाबा जोङो आलु बुरखांनानै दसे जेनेबा जिबा दिन सासो थानानै जोङो बे आलु आलु बोखांनाय बे हायावनो जोङो नोङो आलुखौ गुवार गायदोंबा जों बे हायावनो माने खननैसो हालौनानै बेयावनो मा खालामनांगौ मै होस्रोनानै बेयावनो गायनो हायो आरो ना जेरै जोंङो आलुखौ गायो। जेरै जों सिमना बोनानै लाइन लाइन नांगोल जों सिमना बोयो बोयै जोङो आलुखौ गायो। थिग बेबायदिनो जोङो थारुनखौ गायो हायो आरोना। थारुनाबो जे मा होनो माखासे फेंखाफोर थायो। जेरै जोङो ओ हाखावनानैबो गायनो हायो आरोना थारुन नायै थारुन हाखावनानै जों गायनो हायो। जेरै माखासे बे जेरै जोङो थारुन गुबै होनो जोङो जेरै बे आरो थारुन फिथा बेफोरा मा होनो मोखाङा गुवार गुवार जायो आरो फेंखायाबो बुरजा थाङो आरो ना। खिन्थु जोंहा बे आबर बे आबरखौ जोङो माने मोनसेल' फेंखा होेएरनाय बायदि मोन नुनो मोनो आरो नु-नुखायो आरो जोङो। ओ बे आबर थास'खौ जा गायोबा जोङो माने मोनसेल' फेंखा एरो नालाय बेखौ जोङो हाखावा हाखावालासिनोबो गायनो हायो जेरै जोंहा फिसा फिसा थायो बे फिसा फिसाखौ जोङो दरसे दरसे गायनो हायो। बेबायदिनो जोङो ओ गायोबो गायोब्ला जोंहा मा होनो उम बायनानै गायनांगोन आरोना नोङो जेनेबा गामिफ्राव सोरा सोराबा सोरहाबा दोननाय थायो नङाबा हाथायफ्राव बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौ गायनो हायो आरोना जोङो गायनायनि उनाव जोङो खोनोसै जेब्ला जोङो गायखाङो अब्ला जोङो लासै लासैनो जेरै आलुखौ खोबो बेबायदिनो जोंहा लासै लासैनो बे सिरा सिरा नांगोलजों बोनायखौ उम मा होनो लाइन लाइनै जोङो खोबलांनांगौ जायो। बिनि उनाव जोङो खोबखांनायनि उनाव बि-बिदिनो जोङो जिबा दिन एबा नैजि दिन थानानै जेब्ला माबांङा मा जायो मा होनो गाजा ओंखारहां जायो बै समाव जोङो बे माखासे ओ हायाव रज'योना जे हाग्राफोर हाग्रा नाङै हाग्रा बेफोरखौ जोङो फुनानै होनांगोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जों फुवाबा जोङो बै जे फेंखा एबोनाय बैयो माने थाब थैगोन थैगोन आरोना। बेखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो बेखौ फुनांगौ आरो एबा माइसा दांनानै होनांगौ बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ जेब्ला आरो बै थास' ओंखारबोनाय फेंखा ओंखारबोनाया जेब्ला गोजौ जानानै एसे गोजौ जानानै जोङो दुइ फुतसो जायोब्ला मा होनो बेखौ जोङो खोस्रोनानै होनांगौ आरोना। जेब्ला मा होनो खसिनानै होयो अब्ला बै जोंहा मा होनो माखासे बे हाग्राफोराबो उम मा होनो थैयो आरोना थाब थैयो। एबा थैनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो लासै लासैनो एसे एसे खोनांगोन आरो बिनि उनाव जेब्ला जौ थारो अब्ला जोङो खोनो हायो आरोना जेरै जों आलुखौ खोयो बेबायदिनो खोनानै जोङो दोननो हायो जेब्ला बे खोयो अब्ला जोङो फो मा होनो मोनथियोे ए-एबा फोथायो मा होनो बेयाव आलु आलुआ जेरै बुरजा बेदर थाङो बेबायदिनो बे थारुनाबो गिदिर गिदिर बेदर थाङो बेफोरबायदि बे होनो आरो मानसिफ्रा आरो थांनायाबो थाङो ओं नंखागौ बियो। सैथोखा बे बिनिखायनो जोङो बे आलु बायदिनो जोङो थारुनखौबो खोनानै होयो आरोना बिदिनो जोङो बेयो थास'खौथ' जोङो मोनथि दायो थास'आ मा मा जाजायो जेनेबा जोङो थास' देन्थायाबो जाजायो थास' बेदरबो जाजायो थास' मा होनो बैयो आथिं ओमफ्राय बेजोंनो दङ थास' बिबार बैफोरो थास'फोरखौ जों जानो हायो आरो ना नोंथां। जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो हाथायाव फाननानै जोङो फैसाबो रां आरजिनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जेब्ला उम दैज्लां माइ गायफुनाय सम जायो एबा ओ माइ एसे हाहां हाहां जायो अब्ला जोङो आबर थास' बे आबर थास'खौ सिगांग्रो मोननाय जायो आरोना एक बैसोरो माखासे थारुन गुबै एबा थारुन फिथा होनो जायखौ मोखां गुवार गुवार बैफोर थारुनफ्रा एसे गोबाव लायो आरो ना जाय माइदि हाबनो थाखाय। बै थारुन सुजि आबर बैफोरा जाहैबाय मानि एसे थाब आत माइदि हाबनायजों लोगोसे मा होनो बेखौ जानो हायो एबा मोनजायो आरोना बिनिखायनो जोङो बै थारुनखौ जोङो आबर थारुनफोरखौ जोङो बु- बुरनानै एबा जोङो जावनानै लाबोनानै जों हाथायाव फाननो हायो आरोना बेखौ जोङो केजियावनो जेब्ला जोङो ओंखारजेनो अब्ला जोंहा आं माहोनो से केजियाव बिदिनो स्निजि दाइनजि बेफोरबायदि थाङो आरोना आरै नोंथां बेफोरखौ जोङो जावनानै जोङो फाननो हायो आरो जों महन हिसाबैबो जोङो गिदिर गिदिर ओ फेक्टरिफोराव एबा सोरबा फायखारि फोरनियाव हरनानै फैसा एबा रां आरजिनानै खामायनानै लानो हायो नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथाङा जेनेबा माबाफोर आयदानि सायाव बुंगोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिम बेखिनिखौ फोरमायना होनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आङो दा नोंथांनो फोरमायगोन दा ओ फोरमायगोना जाहैबाय ओ गामियारि ओनसोलाव जोंना माबायदि रायजो जायो बा गामियारि ओनसोलनि रायजो जानाया माबायदि बा बिसोरो मा खालामनानै थांनानै थायो बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनो खोनासंगोन ना नोंथां? औ दा औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंना गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै आबाद सायाव सोनारनानै थानाय जायो ओ गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांद्राय साख्रि बाख्रि होसोनो हाया जायो जाय बेफोरनि जाहोना जाहै बाय बिथांमोना बा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै आबाद मावनाय बा बबेयावबा फोथारफ्राव माबा मोनसे गेलेनाय बा माबा मोनसे बिदिनो दाउ गावनाय ना सारनाय ना बोननाय बैफोरबायदिजों बांसिन टाइम खाथायनाय बा समखौ बारहोलांनाय जायो बबेखानि बिसोरो फरायनाय फारसे बांद्राय गोसो होनो हाया हाया जायो बेनिखायनो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बांसिनै साख्रिनि फारसे होसो नो हाया हाया जायो दा बेनिखायनो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिन आबादनि सायाव सोनारनानै थानाय जायो बा आबाद मावनानैनो बांसिनै माव ओ संसार जालांनाय जायो दा आबादफोरा गाहायै जाहैबाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंना माइ आबाद खालामो दा ब माइ आबादखौ दैज्लांनि समाव माइ आबाद दैखांनानै बिथांमोनहा माइनिफ्राय जि एसे एनै ओ ओरां मोनो माइखौ फाननानै जि एसे एनै रां मोनो बेजोंनो न'आव नांनाय संख्रि बानलु जिनिसफोरखौ ओ सुफुंनानै लायो दा माइ आबाद जोबनाय लोगो लोगो जोंनिया फाथोनि आबाद खालामो फाथोनि आबाद खालामनानैबो फाथो फोरखौ फाननानै बा फाथोसिना हिसाबैबो फाननानै बिथांमोनहा गोबां रां आरजिनो हायो दा बे रां आरजिनो हानायजोंनो बिथांमोना न'आव नांनाय बे गथ' उन्दैसाफोरनि जि एसे एनै फरायनायनि खरस बैफोरखौ सुफुंनानै लायो आरो बेजों लोगोसे फाथौनि आबादनि उनाव बिथांमोनहा ओ गोरान खेथि हिसाबै ओ मावो दालि बेसर गम जुखाम बायदिफोरखौ मावनाय जायो दा बैफोरखौ मावनानैनो बिथांमोना जि एसे एनै रां मोनो बेफोरखौ फाननानै बाजाराव लांनानै फाननानै जि एसे एनै रां मोनो बैफोर बैफोर रांजोंनो न'आव नांनाय संख्रि फानलु बायदिफोरनि बायदिफोरखौ ओ बायनानै लानो हायो आरो नोंथां दा बे जाहैबाय माखासे ओ आबाद मावनाय आरो लोगोसे आबाद मावनायजों लोगोसे बिथांमोनहा गोबां दाउ अमा फिसिनाय गाइखेर बायदिफोर फाननानै गोबां रां आरजिनानै लायो दा बे रांजोंनो न'आव नांनाय न'आव जिनाखि एसे एनै संख्रि बानलु नांनाय बैफोरखौ बायनानै लायो। दाउ दाउ अमा फिसिनाय होनबा जेरै बिथांमोनहा मोसौ फिसियो दाउ फिसियो बेबायदि आरो दा मोसौ फिसिनानै बिथांमोनहा मोसौखौ जुदि बुरजा जायोब्ला बेखौ मासे हिसाबबो फानहरो बिथांमोना। आरो मोसौ गायनिफ्राय बिसोरो गाइखेर गाइखेर दिुननानै बा गाइखेर सेरनानै बेखौ गोबां जुदि गाइखेर मोनोब्ला बेखौ बाजाराव फानहैनाय जायो दा बाजाराव जि एसे एनै फैसा मोनो दा बेजोंनो नखरखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो बेजों लोगोसे दे जोंना दंबावो अमा फिसिनाय बरफोरनि गुबै गामियारि ओनसोलाव रायजो जानायनि बेबो मोनसे अम गुबैयै ओ जा ओ राहा आरो दा बे अमा फिसिनानैबो बिथांमोना गोबां रां ओ आरजियो दाउ अमा अमा फिसिनानै माबोरै रां आरजियो होनब्ला बेखौ ओ फिसा आजाय होनानै गोबां फिसा आजाय होनानै बेखौ मासे हिसाब बेबायदिबो फानहैनाय जायो बाजाराव आरो ओम अमाखौ फेदेरनानैबो ओ बेखौ बुथारनानै बा फेदेरनानै गिदिर खालामनानै फायखारिफोरनो फानहरनानैबो ओ‌ बिथांमोनहा गोबां रां आरजियो। ओ बुंनो थाङोब्ला मासेयावनो ओ अमा फिसा हिसाबै मासेयावनो दा बा रोजा दरोजा गाहामनि ओ बायनांगौ जायो बा बारोजा द रोजा मासेयावनो आरजिनो हायो। आरो अमा बेदर बा अमाखौ जुदि देरोब्ला बेनिफ्राय बेदर हिसाबै फानोब्ला जों ओ सेरसे सेरसेयावनो ओ बाजौ बा ब्रैजौ बाजि बे इसिबां गाहामनि बायनांगौ जायो। दा बेफोरबायदि खालामनानै गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबांथा रां आरजिनानै लायो बेजों फिनाय ना फिसिनाय बेनिफ्रायबो गोबां रां आरजियो। दाउ फिसिनानै जेरै गोबांथार दाउ ओ फिसा अम दाउ फिसा आजाय होनानै बिनिफ्राय बेफोरखौ फायखारिफोरनो फानहरनानै गोबां रां आरजियो आरो दावदै मोननाय गोबांथार दावदै आजाय होनानै ओ बिथांमोनहा गोबां बेखौ फानहरनानै गोबां रां आरजिनो हायो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं गामियारि ओनसोलनि रायजो जानायखौ ओ नोंथांनो फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय था